औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दायो?
नै जिरायनानै
अ ओरैनो दंना?
औ खबराथ मोजाङानो नोंथां औ नोंथाङालाय दायो मा खालामगासिनो दङ?
नै जिरायना दं नोंथां
अ
औ दा दसे फ्रिना नोंथां अ दे होमबा दसे फ्रिबा होमबा नों आं आं मोनसे खोथानि बागै मोनसे टपिकनि बागै एसे डिसकासन खालामनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ
ओ नोंथाङाथ मिथिखागौ जानांगौ गोदो गोदायनि खायनो जेनबा गोदोनि समफ्राव
औ
फ्रा जे बा बर'फोर नङाबाबो गुबुन सुबुंफोराबो जौ फाननानै ओ एसे न'खर सलिबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। दा बै ओ जौ फाननानै जे संसार जाद दांमोन बे जौखौ गोदोनि सुबुंफोरा बा दानि सु सुबुंफोरा बेनि स सा गुस्थु जौखौ बोरै बानायो माने बिनि बागै एसे नोंथांनि सा नोंथां खौ माने ओम फोरमायना होनो थाखाय से
अ अ अ औ औ जागोन। ओ बियो ओ ओ ओ जौ होननाया। आ ओ जाबाय गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोना जेनेबा आजै आजौमोनानो जेनेबा बिदि समनिफ्रायनो माने जोंहा ओ बे जौ बानायनायखौ माने नेचारेलि माने बानायो आरो जोङो। बेयाव जेबो केमिकेल माने बि दिनो ओ रासायनारि माबा बायदिसिना बेफोराव जेबो लगायनाय जाया मुलि बायदिसिना जेबो दा जोंहा जौ बानायनो थाखाय
औ
जोंहा गिबियावनो ओ एमावनि गोनांथि जायो। दा जोंहा एमावखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोंहा ओ माइरं इंखुर जेनेबा माइनिफ्राय मोननाय जेनेबा ओ फिसा फिसा गेब्लेनाय मोन ओ मोनसे बेयो ओ माबा बेयो जाबाय बेखौ जोङो गिबियाव ओं एंखुरखौ ओ एंखुरखौ जोङो गिबियावहायो ओ संनानै ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोनाय जायो अ दे-देनानै लाग्रोनाय जा जायो आरो माने संनाय माने देनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेयावहाय एमावआव बायदिसिना बिदिनो लोखोना ओ इनिफ्राय माने लोखोना राजा ना मा होनो बेखौ होयो आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ बै आनारस आनारस बिलाइ बिदिनो बायदिसिना दंफां राखेब
औ औ
ओ आरो गोबां बिदिनो जिनिस होदेरो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बहायो मोजाङै लगायनानै माने बेजोंहाय बेखौहाय जोङो माबायावहाय नानानै मोजाङै नानानै जोङो माने बेखौहाय गल गल माने ओ फिसा फिसायै जेनेबा गल गलै जोङो मोजाङै ओ संग्रायबो सान्द्रिबोथ जों मोजाङै खोबनानै दोनो आरो बेखौहाय जोङो एसे सानथामबा सानब्रैसोनि थाखाय जोङो खोबहाबनानै मुसि होयो माने बे जिनिसखौहाय। बिनि उनाव जों आ-ओ सान्दुङाव फोराननानै दोननाय जायो साननैसो जेनेबा सानसे बा साननैसैखौ एसे जोङो गोरान खालामनो थाखाय। बिनि उनावहाय माने बियो जोङो ओ एमाव बानायनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय खायफा खायफा जेनेबा फानोबो आरोना बेखौहाय। रांखावरिनि दां
औ औ औ
उ अ दा बेनि उनावहाय जोंहा जौखौ बोरै बानायो होनोब्ला? जोंहा एमाव गैयाब्ला जौआनो जाखाया नालाय। जोङो दायो ओ गिबियाव जोङो माइरंखौ ओ माइरं इन खुरबा जेनेबा जों माइरं मोजां फोरखौबो बानायनाय जायो। जेनेबा जौवआ ओ गिबियाव जोङो जौगिसि जौगिसिखौ माब्रै बानायो होनोब्ला जोंहा बे जौगिसिखौ जोंहा गिबियाव ओ माइरंखौ ओंखाम बायदि संनानै लागोरनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो संनानै लाख थांनायनि उनाव बेहाय बेयाव जोङो बे माइरंखौ दोफसिनिफ्राय ओ एर खखनानै ओ एरननानै जोङो प्लास्टिखफोरावहाय बा ओ थालिर लाइ फाव जोङो एरननानै थान्दा खामनाय जायो आरो दसे समनि दसे समखिनि थाख खौहाय माने ओ गुसु खालामनो थाखाय बिनि उनावहाय जोङो बे गुसु जानायनि उनावहाय जोंहा ओ बे एमाव जे बानायनाय जोङो एमावखगि जोङो बानायनाय जेनेबा एमाव गैयाथ जोंहा जुमाया जाखानाय नङा नालाय बे एमावखौ जोङो फिसा फिसा सिफ्रुनानै जोङो बेयाव हाय मोजांयै ओ बे ओ संनाय ओंखामाव जोङो बे ओ माबाखौ एमावखौ होनानैसो जोङो जुमाय बानायनाय जायो माने मोजां लगायनानै जोङो ओ अबेबा खना जायगाफोराव बा नसिंफोराव आरामै जोङो खोबनानै दोनो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बे जौ गिसिगौ जों गोबाव समनि थाखाय दोननानै बो लों जायो जेनेबा जोङो बेयो गोबां बे एमावखौ होनाय लोगो लोगोसे जोंनि जेनेबा जुमाया जायो आरोखि दा बेनि उनावहाय जोङो जौगिसिखौ जोङो बेखौ जोङो राइस बियार बो होननाय जायो जेनेबा जोङो बरफोरनि नामावहाय आरो बे बेवहाय जोङो आरामसे लोंनो हासिगोन आरो जों दा जौ गिसिफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो जेरै ओ माबानि बानायो माइब्रानि बानायो खायफा खायफा जेनेबा बैसागु बोथोराव दा बे बैसागु बोथोराव बांसिनयै लोंनाय जायो दा जोंहा बेनिफ्रायनो आरोबाव जौ गोरानबो बानायनाय जायो आरोखि खि जौगिसिनिफ्रायनो गिबियाव जों जौ गिसि बानाय बिनि उनावसो जोङो ओ बेखौहाय जौगोरानखौ बानायनाय जायो आरो दा नोंथां ओ दा नोंथांमोननिथिं ओ माबोरैहाय ओ जौखौ बानायनाय जायो बेफोरनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अ हागोन नोंथां मानो हाया जानो दा बावैसो नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदिनो थिग बे बेबायदिनो जोंनिखिबो जौ खौ बानायनाय जायो बानायनायालाय। फार्स्टआवनो जोंनो जौ बानायनो थाख खाय ओ
एमावखौथ नांग्रोगु खायो दा बे बे जोंहा माइ सौनानै मोननाय बे माइयावहाय जे माइ बायनाय माइ ओ इंखुर एंखुरखौ सालिखनानै बे एगुरखौनो ओ साब फा खालामनानै उवालाव देग्लिनानै अन गुन्दै खालामना लागोरनाय जायो। फार्स्टावनो दा बेख खौन्दो गुन्दैथ खालामबाय गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय दा जोंहा माखासे दंफां बिलाइफोरनि गोनांथि जायो। बेखौ दा जेरै बुंनो थाङोब्ला दंफां राखेब मोखोना बिलाइ दा नै ओ आनारस बिजौ गोरलैफोर आरो इदिनो मोननैसो दंदेरबावो हाग्रानि मुवा बिलाइफोर
औ
उवालावहाय बै ओ बेखौबो बे एंखुरजों देग्लिफानाय जायो।
औ
देग्लिखांनायनि उनाव जेब्ला दोखो दोखो गुन्दै जा जायो अब्ला दु गुन्दै जाखांना जायोब्ला बेखौ दिहुननाय जायो आरो। जा मोनसे बस्थाफोरावबा प्लास्टिखफोराव आइजेङाव दिहुनन्ना लानाय जायो। हो बिदि उनाव दिहुनखांनायनि उनाव जा बेखौ ओ गल गल लाद्रा लाद्रा माने खालामनानै सान फोराना दोननाय जायो औ जाहा बेखौ साननैसो सम फोरानना दोनोब्ला जाहा एमाउ होननाया बियो जासिगोन एमाउ, एमाउनि महर लासिगोन, एमाउ नि महराव जाबाय माने दा एमाव थ जाबाय बिनि उनाव जोंहा बै माइ माइरंजों ओंखाम संनाय बायदि संना लाखांनानै लानायनि उनाव ओ मोनसे गुवार जायगायाव बे माइरं ओंखाम संनायखौ बोदलानानै ओ दसेसमनि गुसु जानायनि थाखाय बोलानानै दोननाय जायो।
औ
माइ ओंखामा ओ बै ओंखामा गुसु जायो अब्ला जोंहा सिगाङावनो बानायनानै लाखानाय बै एमावखौ एमाव बै गल गलखौ सि फ्रुनानै गुन्दै बायदि मि मिहि फ्रि फ्रि रानसारनाय जायो आरो दा खांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै बे ओंखाम माबाजों ओ गलायननांगौ जायो मिलायनांगौ मिक्सर खालामनांगौ जायो आरो बिक्सर खालामखांनायनि उनाव जोङो दा बेखौ ओ उम बे प्लास्टिकावनो साननैसो सम माने खाथेनानै दोननांगौ जायो खाथेना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोंहा मोनसे जेनबा गुवार आइजेंआव बा एसे गिदिर नों बेसेबां जखानि संदोंमोन जौखौ बेसेबां जखानि केपासिटि जानाय बायदि आइजें लानानै बेवहाय सोनानै दोननाय जायो। दा बे जौखौ ओ गोबां सुबुंफोरानो बेलेग बेलेग आरो माने सोरबा खायफाया थाब दिहुननानै लोङो खायफाया गोबावजों लोङो उम खायफा बायदिबा खा सोरनिबा सोरनिबा बोसोरसे गाहामबो दोनो होननाय खोनानो मोनदों।
औ
जेसेबां दोनो एसेबां जोंनि ओ टेस्टिया साबसिन जायो होननाय खोनानो मोनदों बेबायदिनो जौखौ बानायनाय जायो दा नोंथांनिफ्राय माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा
औ दा जेनेबा बे जौगिसि ओ बानायनायाथ जेनेबा जोबनानै थांबाय दा जोंनिथिं जेनेबा बे जौगिसिनिफ्रायनो जेनेबा जोङो आरो जौ गोरानबो दिहुनबावना हायो आरोना जेरै जोङो बे जौ गिसिखौनो जोङो अरदाबाव होनानै ओ जेनेबा जोंहा माखासे ओ जौ खौ गोरान बानायनो थाखाय जेनेबा जों आ बे जौ गिसिखौनो ओ आरो संबावनाय जायो अराव होनानै। बिनि उनाव जोङो ओ थाम थाखो जेनेबा जोंहा दक्सिफोरखौ मोनथाम रोखोमै होनाय जायो। जेनेबा हाथा बेफोर औ ओमफाय दै आजावग्रा बेफोर बायदिनो माखासे होनानै जोङो बे ओ जौ गोरानखौ बानायनाय जायो आरोखि दा बेखौनो जोङो बे जौ गोरानफोरखौनो जोङो खायफा ओ सुबुंफोरा जेनेबा फाननानै जेनेबा ओ माबायो जेनेबा गावसिनि जिउ जानाय माखासे गोनांथि जानाय मुवा फोरखौ जोङो बेखौ फाननानैनो सुंथायो आरो दा नोंथांमोननि थिंबो बेफोरबायदि जौ फाननानै जेनेबा ओ माबानाय ओ नखर सुंथानाय सुबुंफोर दङ नामा?
औ नोंथां दङमोन नाथाय दा बहुत खम नुनो मोनबाय
औऔ
ओम दाथ' खमायबाय बारु नाथाय सिगांनि समफोराव गोबाङानो फानबोनानै नखर संसार खुंबोनांदोंमोन।
औ औ दा ओ नोंथां नोंजों बेफोरबायदि ओ माखासे जौ संनायनि फारसे ओ रायलायनो मोननानै जेनेबा ओ सोंलायलाय सोंलाय फिनलाय खालामलायनो मोननानै
ओं ओं औ औ गोजोनबाय दा गोजोनबाय
औ दे होनबा नोंथां
होनबा औ दे